खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ ।
औ नोंथांजों होमबा मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ।
औ जोंना होमबा टपिकआ जादों माने ओ गोदो गोदायनिफ्राय दासिमाव जोंहा ओ औवानि ओ औवाजों जोङो मा मा बानायो माबायदि न' लुबोनाय मा मा ओ खामानियावहाय सलियो बे फोरखौ मोनो नोंथाङा एसे फोरमायथिनानै होदो नोंथांङा ।
औ । ओ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने ओ जोङो माने औवानि न'आवनो जोङो थाबोनाय । खौ जोङो नुनो मोनदों । ओ गोदो गोदायथ' माने दामि दामि बेफोरबायदि दानि जुगनि बायदि चिमेनटनि न' आरो ओ गोजौ गोजौ खाालार आरसि न' बेफोरबायदि गैयामोन । ओ जोङो ओ औवाखौनो औवाखौनो ओ दानना नै जोङो गोदोनि दिनावहाय ओ न' ओ न' इ न'नि इन्जुर बानायनानै जोङो गंसे न'आवहाय होनाय जायोमोन आरो । बेनिफ्राय जोङो थिं बा थुरिनि न'फोराव बाथाय जोङो उखुमखौहायो बेफोरनि होनोबाथाय जोङो ओ बे औवाखौनो ओ खावसे खावसे खालामनानै बेजोंनो खाफा फिननाय जायोमोन आरोखि ना
औ औ ।
बिबदिनो जोङो इन्जुरखौहायो ओ ग मा औवा थसेखौहायो दानखाव दानखावनो जोङो ओ मा माबानानै ओ जोङो बेखौहायो जेन लाब खालामनानै ओ इन्जुरावहायो खाफ्रा जोबनानै जोङो न' लुनायखौ जोङो मोननो हायो ओ बिदिनो जोङो ओ औवाजोंहायो लुनानै हाजों लिरबावनाय खौ जोङो नुनो मोनोना बिनिफ्राय बेनिफ्राय आरो जोङो नुनो मोनबावो जोङो साथा बेरा होनो ओ औवाजोंनो हेबनाय जोङो ओ साथा बेराखौहायो गोबां डिजाइन डिजाइन रोखोमनि एबा म देलनि बिबारफोर बायदिसिना बिदि खालामनानैबो न'खौ लुनायखौ नुनो मोनो आरोखि ओम बि दिनो ओ जोङो औवाजोंहायो साथा बेरा हेबनानै जोङो फाननायखौबो नुनो मोनो दानि जुग गावहाय बा जोबोद बेसेन गोनां होननानै जोङो बुंनो हायो आरो दानि जुगावबो माने गामिफोराव थानाय आरो गामिफोराव थाबाबो आरो टाउनफोराव थाब्लाबो सोरबा सोरबाथ' दंनाय गैयै न'खर थायोना ओ माने बिसोरो फक्कानि न' बा गिदिर गिदिर न' लुनो हायैयाव जोङो ओ बे साथा बेराखौ औवाफोर गैयाबाबो जोङो मालायनि हेबखानाय बे साथा बेराखौहायो बायनानै लांनानै जोङो न' लुनाय इन्जुर होनायखौहायो जोङो नुनो मोनो आरोखि मानोना औवा गैया नालाय जोङो हेबखानायखौनो बायनानै लाङो बिबदिनो जोङो साथा बेरा नि इन्जुर हेबनानै फानोब्लाबो गोबां रां खामायनो हायो ओ इन्जुर फेर सेयावनो जिद'जौ बेसेफोरनि जोङो बायनांगौ जायो आरोखि ओ जोङो आरो गोबां रोखोम खोमनि साफा साफा समायना समायना ओ आगजुफोर बानायनानैबो जोङो फाननो हायो जेरै कलगेट दोनग्राफोर फिसा फि सौ बिब्दिनो खादा मैगं लाग्रा खादा जोङो ओ आबै जेंगाय होनो बायदिसिना मुवा बेसाद दोनग्रा आबै जेंगाय होनो बिनिफाय सानदां सान्दांगा ओमफ्राय संग्राय सान्द्रि बेनिफ्राय जोङो सेन जेखाइ खबाइ बेफोरबायदिखौ जोङो बानायनानैबो जोबोद औवाजों बानाय नानैबो जोङो फाननायखौ मोनो आरोखि। बेनिफ्राय जोङो फाननानै जोबोद बेजोंबो रां खामायनो हायो जोङो गाव गावनो रोङो ब्ला रां खामायनो जेबो गोरा नङा होननानै जोङो मिथिनो हायो
औ औ।
माने रोङाब्लाबो सोलोंनाय बा नाजानाया जों मानसि बा सुबुं सुबुं माहारिनाव थानांगौ नङा होनब्ला? ओ नाजानाय थायोब्लासो जोङो जिउआव जाफुंसार जानो हायो नालाय। बेनिखायनो जोङो गासिबखौबो सोलोंनांगौ। माने औवानि आगजुफोरजों हेबनाय मानाय बेफोरखौ फानोब्ला जों ओ हेबनानै फानोब्ला जोङो ओ गाहाय लेभेलाव थाङा जोङो। साख्रि मावनायाल' गोजौ लेभेलनि बेखौ जोङो सानजाया माने जोङो बेफोरजोंनो रां खामायनानै जानो हायो आरोखि औवानि बायदिसिना हेबनानै फाननाय फोरजों जोङो साख्रि खौल' गोजौ लेभेलनि थाखोनि ओ मावनांगौ हाबा बा साख्रि होननानै जोङो बुङोब्ला गोरो न्थि जागोन आरोखि मानोना जोंनो साख्रिजों बेजों समान समान मावनानै जानो हायो दानि जुगाव नङा होमब्ला? जोङो लामा दङब्ला जेरैथिंबो आखा फाखा जानानै जोङो जानो हायो आरोखि। बिदिब्ला नों थांखौबो इसिमिटनि न'खौहायो माबोरै लुयो एसे फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ औ जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरोना। न' बां लुनायनि बेलायावहाय। औ जोंहा माने गोदो गोदायनि समावहाय जोंहा औवाफोरजों न' न' लुयोमोन आरोना। नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय जोंहा माने सुबुं अनजिमाया बो बांबाय आरो गोबां बिदिनो सुबुंनि गाव गावबा गाव सुबुंफोरनियाव माने गोबां रांखावरि थानाय जाबाय आरो रांखावरि आरजिनायनि आयदाफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो सोलो सोलो गोनां आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि साख्रि मावनाय जब मावनाय बेफोरबायदि जाजोब्बाय। नालाय बेनि थाखायनो माने गोबां मानसिनि बांनायनि गेजेरजों आरो सोलायनायनि गेजेरजों माने गोबां न' बां लुनाय फोरा माने गोबां सोलायबोबाय आरो ना जेरै होननानै जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दायो गोबां मानसिफोरानो दानि माने दानि जुगाव माने सिमिट नो सिमिटनि न' लुसै आरोना। गिबियावनो सिमिटनि न' लुनो थाखाय जोंहा गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा सिमिटा थ' सिमिटाथ' सिमिट थाखाबाय जोंहा सिमिटनि अनगायैबो जोंहा बाला, अन्थाइ बेफोरबायदि नांगौ जायो आरोना बाला, अन्थाइ, दै आरो रड बेफोरबायदि नांगौ जायो जोंहा जों बिनियाव सिमिटनि न' गंसे लुनो थाखाय गिबियावनो जोंहा सिमिटनि न' गंसे लुनो थाखाय जोंहा रडखौ रड नांग्रोगौ जायो गिबियावनो जों ङो सिमिटनि न' लुनो थाखाय जोंहा हाखर जावग्रोनांगौ जायो आरोना हाखर जावखांनायनि उनावहाय जोंहा मोजाङै बिदिनो सिङावहाय फ्लर दालाय होग्रोनांगौ बेनि उनावहाय जोंहा बेनि उनावहाय जोङो खुन्था खानांगौ आसान हास'नानै माने खुन्था खानाय जायो आरोना खुन्थाखौ जोंहा रडखौ थब्रै बा जोंनि बायदि फिसा बिदिनो आसाम टाइफ बायदि बायदि न'फोर लुनो गोसो जायोब्ला जोंहा बिदिनो थ'ब्रै सयथा बेफोरबायदि होनाय जायो आरोना बिदिनो रडनि रडनि सिस्टेमाबबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै दङ ओइट एम एम टेन एम एम टुवेल्भ एम एम बेफोरबायदि दं आरो ना सिक्स बेफोरबायदि थाहैयो जेरावहाय जोंनि दानि बायदि बि माने आसाम थाइफ न' बायदि लुनाय फोरावहाय जोङो जेरै टेन एम एम बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। रडफोरावहायबो जोंना गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओइड एम एम ओइट एम एम टेन एम एम आरो जोङो सिक्स एम एम बेफोरखौ जोङो आसान बानायो आरो ना ओ बिदिनो ओ खुन्था बानायनो थाखाय गंसे खुन्था बानायनो थाखाय जोंनो माने ओ आसानखौ हासगोरनाय जायो आरो ना। आसान हास'नानै जोङो बिदिनो राउन्ड गल सारिखनिया बानायनानै जोङो मोजाङै ओ गुनाजोंहाय खाफ्रानांगौ जायो आरो ना दा गुनाजों खाफ्राखांनायनि उनावहाय जोंहा न'नि खुन्थाखौ बेसेबां लायो बेसिमहालागै रडखौ हास'नानै जेरै जों न'नि खुन्थाखौ ओ लायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बिदिनो ओ सैद' फुट बिदि लायो आरो ना। गाहायाव जोंहा ओ गाहायाव जोंहा ओ गाहायाव जोंङो थिनि फुट बा साराय तिनि फुट फबनाय जायो आरो ना। बिनिफ्राय गोजौआवहाय जोंहा ओ गोजौआवहाय जोंहा दस फुट बा एगार' फुट थाहैयो ओ बेनिनो जोंहा ओ न' खुन्था बानायनो थाख थाखाय बिदिनो गंथाम बा गंब्रै होनाय जायो आरोना। जोंनि आसाम थाइफ फोरबायायदि न' लुनो थाखाय बेनिफ्राय जोङो खुन्थाखौ ओ मोजाङै फसंखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ दालाय होनांगौ जायो आरो ना ओ सिमेन्टजों अन्थाइ सिमेन्ट अन्थाइ बाला बिदिनो लगायनानै दालाय होनांगौ जायो। बेनि उननिफ्राय हाजों समान हाजों समानहालागै जोंहा दालाय होखांनानै ओ हानिफ्राय बेसेबां गोजौसिमहालागै जोंहा ओ फाउन्डेसनखौ थिखोयो एबा फसङो बिसिमहालागै दालाय होनाय जायो आरो ना। बे दालाया माने इदिनो ओ सोरबा सोरबा साद इंसि आद इंसि बिदि दालाय होनाय जायो आरो ना। ओ बिदिनो जोंनि न'आ माबायदि सिस सिस्टेमाव लुगोन माने खुन्थाखौ जोंहा ओ बिदिनो ओ लुनाय जायो ओ सय गट खथाबा सय खथाबा गोबां बिदिनो खुन्था बानायनाय जायो। आरो खुन्थाखौ बिदिनो ओ थ'ब्रै ओ थब्रै होनानै माने आसान होनानै खानाय जायो आरोना। बेनि उनावहाय जोंहा ओ बेनि उनावहाय जोंहा ओ गाहायाव होनाय जेरै भिम भिम खानाय बेफोरावबो जोंहा रडफोरखौ गोलाव गोलावै जोङो होनाय जायो आसान होनानै। गोबां मोजाङै खानांगौ जायो आरोना गोरानो। जाहाथे माने बांग्रिें सांग्रिं फैयोब्ला माने गावा बेफोरबायदि आरोना। ओ औ आरो ओ भिम होनायाव माने जोंहा ओ गोबां थख्थानिबो गोनांथि जायो आरोना। थख्थाबो होनांगौ जायो साइद थख्था साइदाव माने दोथाबनानै माने होनांगौ जायो आरोना। ओ बेनिफ्राय सिमेन्टखौ लुनानै सिमेन्टखौ रडनि सायावहाय लुनानै होनाय जायो आरोना आरो आरो बिदिनो जोंहा ओ बे फाउन्डेसना जाखांनायनि उनावहाय जोंहा खुन्थाखौबो जोङो फसंगोर जोबनानै लानो हायो आरो ना खुन्था फसंनो थाख जोंहा माने थख्थानि गोनांथि जायो आरोना। थख्थाखौ जोङो खन्था दो थाब नानै माने ओ खुनथा फसंनो हायो आरो ना गोजौ गोजौैयै। बेनिफ्राय जोंहा खुन्था ओ खुन्था जाखांजोबनायनि उनावहाय जोंना इथा गाथिनो हायो। इथा गाथि इथा गाथिनो थाखाय जोंहा ओ इथाखौहाय जोंहा दैयाव सोमग्रोजोबनानै लानांगौ जायो। बेनिफ्राय जोंहा इथा गाथिनो थाख ओमफ्राय सिमेन्टजों मस्लाजोंहाय जोंहा सिमेन्टजों बालाजोंहाय जोंहा लगायनांगौ जायो आरोना। लगायखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ इथाखौ गाथिनो हायो। ओ इथाखौ जोङो ओ सिदा बानायनो थाखाय जोङो दिरुं ओरै ओ ओरै खर' ओरै खर' इथानिहाय जोङो ओ दिरुंखौ जोङो होनानै लानाय जायो आरोना। इथायावनो फाननानै माने होनानै लानाय जायो। ओ जाहाथे जोंनि ओ इथा खाथिनायफ्रा सिदायै थायो आरोना। बेनि थाखाय माने इथाखौहाय होनाय जायो आरोना बि बिदिनो इथा गाथिलांबाय थानानै माने गोजौआवहाय। बिम होहैनाय जायो मोनसे जेरै खोरखि लेभेलनियाव खोरखि लेभेल होखांनायनि उनावहाय माने। होखांनाय जायो बेबायदिनो। भिम बिदिनो खेमसि बानायनानै जोंनि न'आ जाहैयो आर ना। जेरै सिमेन्टनि न' बालानि अन्थाइनि न' बेफोरबायदिया जाहैयो आरोना। गोबां खस्थ' खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोङो बेफोरबायदि न'फोरखौ लुनाय जायो आरोना। दानि जुगाव जोंहा औ दानि जुगाव जोंहा गोबां नुनो मोनबाय। औ औ जागोन नोंथां।